खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय ओ औ नोंथांजों आं दिनै जोंनि जा दोरोङारि फोरबो बैसाग बैसागु बे बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो ओ बाथ्रा सावरायनो होननानै आङो नोंथांनो फन हरनाय जादों आरो नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला ओ बैसागु बैसागुखौथ' जों गासि गासिबो बर'फोरानो फालियो नङा होमबा
औ नोंगौ
अ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम बैसागु फोरबोखौ खौहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरैहाय मा आदब खायदा जों हाइ
औ
फालियो बा खुङो बेनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो नों नोंथाङा ओ बाथ्रा खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
बैसागो होनोब्लाथाय जों बर'फ्रा गिबियावनो सैथो दाननि जोबथा सानखालिनि बैसागोखौ मोसौनि बैसागो सान हिसाबै फालिनाय जायो
औ नोंगौ
औ बै मोसौनि सानखालि बैसागो फालिनाय सानखालि जे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बा सकफोरनिफ्राय बा गलाफोरनिफ्राय जिखिनि नांगौ जानाय थाराय लाव दिग्लिलिथि हालदै गासै बुस्थुखौनो जोङो बुथुमना लाग्रोनाय जायो
औ
बेनि उनावहाय जोङो फुख्रिफोराव बा दैसाफोराव थुखैनानै मोसौफोरखौ जोङो बेखौ बेफोरबादिनो औ औवानि औवानि दिरुंजोंहाय औ आरंआवहाय सुनानै माला गानहैनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो फोथारफोराव होलाङो जे फोथारफोराव होलांनायाव जोंहा मोनसे बर'फोरनि नेम दङ बेवहाय जोङो मोनसे सल' खनाय जायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर बारिबायथा बिमा गायदे बादि दाजा बिफा हालुवा बादि दा जा बेफोरबायदि होननानै जोङो मो सौखौ दुब्लियाव बा फोथारफोरावहाय हैनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि जोङो बैसागनि सेथि सानखालिनिफ्राय जोङो मानसिनि बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो बै सानखालिजों जोङो गासैबो उन्दै उन्दै उन्दै फंबाय बिदा बिब' बिनानाव मोना जोङो गेदेरफोरखौ मान होलायो बैनि आरो बैनि नैथि सानखालिनिफ्रायसो जोङो मोसा मोसानायखौ औ मोसानो लायो आरो बै मोसा मोसानायावहाय जोङो जोंहा गासै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' ओंखा खारनानै रंजायै बाजायो दुखु दाहाफोरखौ बावगारलायनानै बैफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबोआव फालिनाय जायो नोंथांमोननि थिंहाय दासान्दि आथिखालाव माबोरैहाय बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ नोंथाङा दानि जेरै होनलांदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहाथ' बैसागुखौ मोननै बाहागोआव रानो नालाय नालाय नोंथां जेरै मोसौ बैसागु गिबियावनो बेनि उनावहाय मानसि बैसागु औ मोसौ बैसागुखौहाय नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय नायबायदि जोंबो जोंनिथिंजायबो सैत्र दाननि जोबथा खालारावहाय फालिनाय जायो बेयावहाय जों मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ मोसौ बैसागुनि सानसे सिगाङावनो जोङो जोंनो न बायदि मैया मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो मोसौ बैसागुनि सानसे सिगाङावनो लायनानै दोनफैखायो बा जगार खालाम
औ नंगौ
औ बेफोर मुवाफोरानो जाहैबाय जेरै थारा दिग्लिलिथि हालदै हाल्दै ओ फानेलाव बेफोरबादि गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो बिब्दिनो नागिरनानै दोनफैखायो बिनि उनावहाय मोसौै बै बैसागु खालि जोङो बेफोर मुवा बुस्थुखौ मुवा बेसादफोरखौ फुङावनो सिखारनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां स्र जानानैहाय जों बेफोरखौ‌ होनाय जायो आरो हानानै जोङो अवानिफ्राइ ओ
रुजिरनानै जोङो बेखौ माला खालामनाय जायो आरो औ
औ बेनिफ्राय जोङो ओ‌ बिब्दिनो मोसौखौ फोथा फोनो थाखाय जों जोंहा सारायनि फ्राय बा थौनिफ्राय हांगार हल'ननानै बेयावहाय थाव गुबै फोननानै जोङो मोसौनो फोथा फोननाय जायो आरो फोथाखौ जोङो औवानि गन गन फिसा-फिसा दाननानै बेजोंहाय फोननाय जायो आरो गन फिसा मोनथामजों फोनो बेखौ खाजोबनानै बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ दुब्लियाव होनो थुखैनो होना लानानै थांनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ गामिनि दैमा बा फुख्रियावहाय थुखैनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो मोसौखौ थुखैयो थुखैनो थुखैनो समावहाय नोंथाङासो दानि खननाय जे लाव जाा फान्थामसा सल' बे सल'आ जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय नङा होमबा नोंथां बिब्दिनो औ जोंनिथिंबो नोंथां नोथाङा बुंनाय बायदिनो बिब्दिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एर नोंसोर हानजा-हानजा बिबदि होननाय सल'वा जोंबो बिदिनो सल' खननानै मोसौखौ थुखैयो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ फुख्रियाव फोथाराव होनानै लांनानै दोनहैनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो मोसौनोदि जों जा फोथा फोनो बे फोथा फुननायनि मोनसे जाहोन दङनो नोंथां गोदो-गोदायनि
सुबुंफोरा होनलांनायनो मोसौ म गोदोथ' हाग्रा बंग्रासोमोन नालाय दानि नि बादि दुब्लि फोथारा स्रां स्रां बिब्दि नङामोन नालाय बिदिनो मोसा मुफुरा जाहाथे मोसौखौ अरफैया बिनि थाखाय दि फोथा फुननानै ओ दुब्लियाव जों सानसे हेंगारना दोनो नालाय फोथा फुननानै लाना थांनाय जायोमोननो बिनिफ्राय जोंहा औ बिनिफ्राय जोंहा मोसौखौ थुखैनानै फै खांनानै न'आवहाय हानानै लांनाय मुवा बेसादफोरखौ न'नि उखुमावहाय सार खां नाय जायो आरो बिदिनो सारनानै जोङो दा माला सुनाय मुवा बेसाद बेफोरखौहाय जोङो बिब्दिनो ओ उखुमावहाय थेबनानै दोननाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा आ ओ बेनि मोनाबिलि थुखैनो लांनायावहाय दैमानि खनाजोंहाय बिबदिनो ओ खुलुमनानै बा मोसौनि माबाखौ मा होनो फागा बोरायखौहाय बखनानै दोनबोनाय जायो फैनानै फांगा गोदान होनाय जायो आरो मोसौनो औ बिनिफ्राय जोंहाथ बैसागु से खालारावहाय जोङो न'खर नखौहाय मोजाङै फोस्रांनानै बिबदिनो मानसिया दुगै स्रांनानै लोबस्रांनानै नख नखरावहाय बिब्दिनो इसोरखौहाय आरज गाबखांनानै नखरनि ओ गेदेमा सुबुंफोरखौ बोर लाखांनानै उन्दैफोरनोहाय बोर सारसिननानै बा गियान होनानै जोङो गामिनि गेदेर सुबुंफोरखौ बहाय बिबदिनो खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय गियान बा बोर लायो आरो बिनि उनावहाय औ बेनि उनाव जोंहा जाहैबाय बैसागुनि खाालारनिफ्राय मोसानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिब्दिनो औ जोङो दखना थावसि । जि, आरनाइ, फास्रा बिदिनो गामसा बिदि गाननानै जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो खाम सेरजा जथा सिफुं लानानैहाय।
औ औ नंगौ।
नखर जोङो गामिनि सुबुंफोरनाव मागियो मागिखांनानै जोंहा बिब्दिनो गुबुन। गामिफोरावबो मागि हैनाय जायो आरो औ। बिदिनो जोंहा बिदिनो बैसागु मोसाहैनायाव थाइसे थाइनै। गामिनि सुबुं फोरा अननानै हरनाय रां बा माइरं बेफोरखौहाय जों जमा दोनथुमनानै बैसागु। नि जोबथा खालारावहाय जोङो खाना जानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ बिनि उनाव जोङो बिब्दिनो खाना जाखालि जोङो बयबो बयबो रंजायो मोसायो दुखु दाहाखौ बावनानै बैसाग बोसोर गोदान जोबनायनि बिदिनो रंजायो आरो।
औ नंगौ।
औ बिनि उनावहाय जोंहा बैसागुनि जोबथा खालारावनो जोंहा गामियाव मोनसे मोनसे फांसनबो खुंनाय जायो बे बैसागु बिदायनि थाखाय औ बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि नि गेलेनाय मोसानाय खारनाय बादायलायनाय। खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बिबदिनो होनाय जायो आरो औ। ओ बिनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दिनो बैसागु बिदायनि फांसन फोर खुंनाय जायो।
औ खुंनाय जायो नोंथां, औ खुंनाय जायो नोंथां बेफोरबादिनो खाथि खाला जायगाफोराव साननै एबा सानसेनि हाबाफारि लानानै बैफोरबाददिनो उन्दै उन्दै गथ गथफोरखौ जाहाथे बे बिसोरो गोसो जायो
औ जौगास जौगासारनो हालांनायनि थाखाय औ ।
नोंथां नोंथांमोनहा जे बैसागआव जे सल खना मोसायो बे सल सलनि मुंफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
नोंथां आंथ बारा ओरै बैसागु मोसानोबो थाङा नालाय बिनि थाखाय आं आं बारा ओरै मोनथिबाङा आरो नोंथां औ। बिब्दिनो
आं फल खननायावबो बारा बिदिनोमोन आरो औ औ आरो नोंथाङा मिथिगौमोन नोंथां आंनो फीरमायनानै हीदी नोंथाङा आंबो बेफोरबायदिनो बारा मोसायानालाय सल'नि मुंफोरखौहाय गोसोआव थाया आरो आं बेफोराव माने बाहागो लाफेरा नालाय। औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु बिदायावहाय माबायदि फांसन सुङोब्ला मा मा खेला होनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना? औ नोंथां हागोन, नोंसोर नि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो। बैफोरबादिनो खारनाय, बारनाय, रोजाबनाय, मोसानाय बेफोरबायदिनो बायदिसिना खेला होनानै जों जोंनि फबाय फंबाय बिनानावमोनखौ गोसो जा गोसो जा गुदुं खालामो आरो दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै जाहाथे जों बैफोर हाबाफारियाव बाहागो लायो, बेनि थाखाय जोङो बैफोर हाबाफारिफोरखौ खुंनाय जायो।
औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय । जोंनि बे बैसागु आयदानि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नों
औ नोंथां ।
औ नोंथांजों सावरायनानै ओ गोबां मोनथिनो मोननि बाथ्रा मोन
औ मिथिना मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर ।
औ गोजोन्थों नोंथां औ ।